औ
औ नोंथां खोनादों।
नोंथां जों दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै।
औ नोंथां सावरायजागोन।
आयदायानो जाहैबाय जोंहा जायगा दावबायनाय आरोना।
औ नोंथां ओ जोबोद मोजां आयदा।
नंगौ जायगा दावबायनाय माने जोंनि गावनि जिल्लायावनो थानाय जायगाफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै आरो दिनै। जायगायावहा ओ मा मा जायगा दं जोंनि जिल्लायावहा मोजां जारिमिन जारिमिनारि जायगाखौनो होन बा मन्दिरफोर बा जिखुनु थानसालिफोर बेबायदि आरोना नोंथां औ। ओ नोंथाङा मोनथिनाय बेबायदिफोर जायगाफोरखौनो होनो आरोना बेबायदिफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै। दा बेबायदिनो आं बिदिबा आं जागायजेननोसै नोंथां।
औ नोंथां
औ दा जों नै ओ जों गावनि जायगाफोरखौनो जों जुदि मोजाङै मोजां मोजां माने जारिमिनारि जायगाफोरखौ जों जुदि फोसावाब्ला अब्ला सोर फोसावनो नङा होमबा नोंथां? औ औ बिदिब्ला आङो जोंनि ओनसोलाव जेरै आ माने जोंनि ओनसोलल' नङा आरोना नोंथां माने आसाम हादोरसायावनो थानाय आरो। मोजां मोजां जारिमिनारि जायगाफोर बा जिखुनु थानसालिफोर। बेफोर बायदि जायगानि सोमोन्दै बुंनोसै आरो आं बेबायदिनो थांदों जोंनि जायगायावहा बा जोंनि आसामनि दाब दाब जायगायाव। गोबां जोंहा जारिमिनारि जायगाफोर दं आरो जेरै जोंहा ओ क'क्राझार जिल्लायाव थानाय जायखौ जों महामाया मन्दिर होनना बुङो नोंथां खोनादों दा?
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ बे महामाया मन्दिराबो नै गोदोनिनो आरोना बियो। ओ बेखौ जोंनिनो आसाम हादोरसानि गोदोनि ओ सोरबा राजाफ्रा लुना गालांनाय बा बानायना गालांनाय आरो बे मन्दिरफोरखौ दा बेहायनो मोनसे फोथायनाय दं आरो ना जोंनि बर' सुबुंफोरा बा जोंनि आसाम हादरसानि सुबुंफोरा जेरै मन्दिरावहा खुलुमहैबाय थाबा नोंथांनि साननायफ्रा जाफुङो होननानै आरोना बेबायदि आरो औ आरो बेबायदिनो बे महाम माया मन्दिराथ' क'क्राझार जिल्ला गोदोनि धुबुरि जिल्लामोन नाथाय दायो बे क'क्राझार जिल्लायाव दं आरो औ बिबो बे एखे नामानो मोनसे जों जोंनि बे हमना ला उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि जायगायाव दं आरो ना बिदि मोनसे मन्दिर महामाया मन्दिर होननाय औ बेहायबो बेबायदि बिदिनो जों बे फोथायनायखौनो लाखियो आरो क'क्राझारावहाय जेरै बेबायदिनो फोथायनाय दं जोंनि बिथिंनि ओनसोलनि सुबुंफ्राबो बे एखे फोथायनायखौनो दङ खि बेहायनो जयै मोजाङै माने गोसो लानानै जुदि खुलुमहैयोबा बा बोर बियोबा नोंथांनि साननायफ्रा जाफुङो बेबायदि आरोना आरो बेबायदिनो जोंनि आसाम हादोरसायाव मोनसे मुंदांखा जायगा जाय जायगा बे खौ जोङो जोंनि गोदोनि गोहो गोरा राजा बान राजानि जायगा होनना बुंनाय जायो बेनो जाहैबाय नोंथां सनितपुर बा तेजपुर औ बे जायगायावहा ओ गोदो गोदाय बियो जोंहा इसोरखौ फोथायोमोन आरोना जोबोद फोथायोमोन माने शिब बोराइखौ जोबोद फोथायोमोन आरो बिथाङा
ओमफ्राय औ बिथांनिनो बोर दं आरो बिथांनावहा ओमफ्राय बिथांनि सल'आ ओरैबायदि आरो ना ओ बे बिथाङा मोनसे दावहा नांदोंमोन तेजपुराव हरि हरनि दावहा होननाय जायो बे दावहायावहा जोबोद मानसिबो थैबाय आरोना थैनायावहा मुंख्लं जाबाय आरो दावहायाव हा बेहाय थैजों थै जाबाय आरोना बिराद बे दावहायानो जाहैबाय बान राजानि आरो जोंनि इसोर श्री कृष्णनि गेजेराव जादोंमोन आरोना बे दावहाया मानोना बे दावहायाव जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बान राजानि फिसाजो उषा देबिखौ श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्धआ सिरि सिरि हाबा खालामदोंमोन आरोना नोंथां ओमफ्राय बे सिरि सिरि हाबा खालामनायखौनो मोनथिनानै बिथां बान राजाया अनिरुघ हमबाय हमनानै जोबथेसालियाव दोनदोंमोन बे जोबथेसालियानो जाहैबाय अग्निगर होनना बुङो आरोना बे अगनि गरा अग्नि मानिथ' अर नोंथां आरो गर माने गोजौ जायगाखौ होनो आरोना गर बिदिनो मोनसे हाजो दं आरो बेहाय तेजपुरावहा ओ अग्निगर होनना बुङो जायखौ बे हाजोआ जाहैबाय जोबोद गोजौ आरोना बियो ओमफ्राय बेहायनो जिं जिं माने अर सावना दोनोमोन आरो रावबो हाबनो हाया जाथों होननानै अरानो बिराद गोजौ गोजौ अर जोंबाय थायोमोन ओमफ्राय गेजेरावहा बेखौ जोबथेना दोननाय आरो ना बेहा जोबथेसालियावहा अनिरु्धखौ ओमफ्राय बेखौ बासायनो फैनायावनो श्री कृष्णआ ओमफ्राय बे हरि हरनि दावहाखौ नांनाय जाहै आरोना ओमफ्राय बे हरि हरनि दावहा दावहायावहा जोबोद मानसिफोर मुंख्लं जानायजों थै बोहैदोंमोन बे थैजों थै जानायनि थाखायनो बे जायगानि नामा थैफुर बा गुबुन गुबुन सोदोबाव तेजपुर आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
औ बेबायदि आरो बेबायदि जायगा दं जोंनियावहा जोबोद जारिमिनारि जायगाफोर बेफोरो आरो बेबायदिनो ओ मोनसे जायगा दं जेरै बे धेकिया जुलिनि खोलाहा थानाय जायगा मोनसे दं बेहाय सिंग्रि हाजो होनना बुंङो आरो बेहाय हाजो दं आरो ओमफ्राय बेवहाबो बियो बुरलुंबुथुर दैमानि सेराव जायो बे बेहाय जोंहा शिवरात्रि जाबा मानिया बेहाय मेला जायो आरो जोबोद गिदिर सानबा बा सान द' बिनि मेला जायो आरो बेहाय बोसोरि शिबरात्रियाव मेला जायो बेहायबो शिबनि मन्दिर दं बेबायदि आरो बेहायनो खाथि खाला बर' गामिफोर दंङो गोदो गोदायनो बे मन्दिरा हाग्राफोरजों बुंफबजोबनायमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ हाग्राजों बुंफबायमोन रावबो मोनथिलामोन बेहाय जे मन्दिर दं होननानै बेखौ गोदो गोदायनि सुबुंफ्रानो लुना गालांनाय बे मनदिरखौ ओमफ्राय सानसेखालि मा जा खो बे बर' सुबुङा बेहाय हाग्रा बा बन नागिरनो थांदोंमोन नो बन नागिरनो थांनायावहा बेखौ जा जेब्ला बिथाङा बन दानस्रिबाय थानायावहा बे जोंहा जे त्रिसुल थायोना नोंथां बे त्रिसुलावहा दानफ्लांदों आरोना सिखाजों ओमफ्राय नांबाय बेहायनो बेखायनो मोनबाय आरो बेखायनो ओमफ्राय उनावहा जावनानै बेहाय मन्दिर मोनबाय आरो बेबायदि आरोना नोंथां थां
आरोना सल' आरोना बे बे मन्दिरखौबो माने मोनजेनग्रा सुबुाबो जोंनि हारिनिसो सुबुं आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ दिनैसिमबो जोबोद मुंदांखा आरो बे जायगाफ्रा औ बिदिबा नों नोंथां नोंथांमोननि बा नोंथांङा मा मा जायगायाव बेरायखो बा नोंथाङा बबे बबे जारिमिनारि जायगाफोर बेरायखो नङाबा मिथिंगायारि महर थानाय समायना महर थानाय जायगाफ्राव बहाबा बेरायखो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो बिदिबा
नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' आंहा माने बेबायदि बेरायनायनि बेबायाददि एक्सपिरियेन्स गैया नोंथाङानो फोरमायबावनो हागोन
नंगौ नोंथां नोंथाङा फोरमायदो बिदिबा आरो बिथांमोननि जायगाफ्रावहा माने खाथि खाला ओ जेरै लावखार ओंखाम जानाय जायगा बेफोर जायगाफ्राव मा मा जायगा दं बा मा मा दावबायनाय जायगा दं बेखौ बुंदो' एसे बिदियाव
औ नोंथां ओरैनोथ'
जोंनि बे ओनसोलावहाय जों मानास हाग्रानि बाथ्राखौबो रायख्लांनो हायो बे जोबोद मुंदांखा हाग्रा बेवहाय आथिखालाव गोबां टुरिस्टफोरखौबो जों फैनायखौ नुनो मोनो औ बेजों लोगोसेनो जों जोंनि खाथि खाला ओनसो सोलावहाय बेबायदिनो ज पिकनिक स्पट बेबायदिखौबो नुनो मोनो जेरै
नंगौ
बगामाथि होनो बेफोरबो आथिखालावहाय गोबां मुंदांखा जायगा बेवहाय गोबां सुबुंफ्रानो माने बोसोर गोदानावहाय गावसोरनि न'खरनि फेमिलिफोरजों बा न'खरनि जि सुबुंफोर बा लोगोफोरजों बेवहाय जों बेरायनो थांनायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो आरो जोंनि बे खाथियावनो बे सखि हाजो बेफोरावबो जों माने गोबां सुबुंफोरखौ माने बेराय फैनाय एबा थांनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ औ। आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहा बा नोंथाङा मा मा जायगायावहा जेरै माबाफोरथ' थानसालिफ्रावथ' बेरायदों। जेरै जोंनि बाथौ थानसालिफोर दं बेफोरनि सोमोन्दै ससे बुंदों नोंथाङा।
औ नोंथां ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलावहाय ओ बाथौ थानसालि बाथौ थानसालियाथ' जोंनि गंफ्रोमबो बर' गामियावनो थायो नङा होमबा नोंथां अब्लाबो माने आंनि जि मिथिनाय बे मिथिनायावहाय माने जोंनि ओनसो ओनसोलावहाय बेबायदि माने एसेबां मुंदांखा माने बाथौ थानसालि आंनि माने नोजोराव गोलैयाखै आरो नोंथां।
औ औ नङा नोंथाङा माबा अबेबाफोर जायगायावहा मुंदांखा बाथौ थानसालिफ्राव थांदोंमोन नामा?
बिब्दिथ' माने थांनायनि माने आंनावहाय एक्सपिरियेन्स गैया नोंथां। नोंथाङा बहाबा थांफेरदोंमोन नामा बेबायदि मुंदांखा बाथौ थानसालिफ्रावहाय?
नंगौ नोंथां आं बे जोंनिया अदालगुरि जिल्लायाव थानाय हिरिमबा बाथौ थानसालि बेहाय आं थांदों आरोना नोंथां।
बेखौ जों बुंनो हायो जे बेनो जोंनि बर' हारिनि दासिमबो आरोना बयनिख्रुइबो गिदिरसिन बाथौ थानसालि होनना बुंजायो आरो बे बाथौ थानसालिखौ औ जोबोद मोजां बेहाय थांनानै औ मोजां नाङो आरो थांना। बो मोजां नाङो बा बिखिनि ओरैबायादि बानायदों आरोना गोसोफोरखौनो गोजोनग्लायनाय मोनो आरोना नोंथां। थांबा औ बेबायदिनो आरो नोंथां मानास हाग्रायाव मा मा जिब जुनारखौ नोंथाङा नुनो मोनखो? एसे बुंदो बिदिबा दा मानास हाग्रायावहा मा मा दैमा दैसा दङ बेफोरखौ
औ मानास हाग्रायावहाय दैमा दैसानि मुं होननानै बुङोब्लाथ' माने आंनि गोसोआवहाय एफा एफाग्राब माने दैमा दैसानि मुं बेबायदि गोग्लैयाखै जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जों ओ जेरै मैदेर ओ बेबायदिनो हाग्रानि बायदिसिना दाउफोर बिबदिखौ नुनो मानो
नंगौ नोंथां बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां।
औ नोंथां समाबो जाबाय जोंना औ नोंथां।
नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय।